खुमाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
औ नै जों दा मबाइल फननि बारै सावरायलायनो सानदों
औ सावरायजागोन
औ माने मबाइला मबाइल फन
माने मबाइल फनखौ दा ओ गोदोनि दिनावथ' बारा मबाइल फनखौ बाहायलाबायायामोन माने दानि जुगाव बे मबाइल फनखौ गोबां बेबहार खालामनाय जायो आरो
औ
गो ओ आगोलाव मबाइल फनजों आगोल मबाइल फन दङोनबा माने बिदि किपेड नियाल' दंमोन आरो
औ टेलिफन दङमोन।
फन दंमोन औ ओमफ्राय आरो बे किपेडनि फना दङमोन। ओमफफ्राय दानाथ' दानाथ' माने स्मार्ट फन जोबसो जाजोब बाय औ फन आइफन बिदि जाजोब्बाय ना?
औ नंगौ
औ ओमफाय दा गोदोथ' बिदि माने फ-फट' लानो हानाय बा भिडिअ' केमेरा बेफोरबायदि सुट खालामनो हानाय माने जेबो बिदि खालामनो हायामोन आरो दानाथ' माने मबाइल फन माने एनड्रइडजों बा बे आइफनजों माने गासै बेफोरखौ माने ला माबानो हायो आरो फट'फोर लानो हायो भिडिअ इन्टारनेटफोर नायजोबनो हायो ए आइ इउस खालामनो हायो। दाना गुगोलजोंबो माने फरायनो हायो गोदोनि दिनाव माने बिदि गुगोल बेफोरजों माने जेबो बेफोरखौ नायनो हायामोन आरो गोदोनि फनाव
नो-नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां औ बिदिब्ला आं फंनैसो बुंनि मबेइलनि बागै मबेइला दायो जोंनि थाखै जोबोद गोनां होननानै जों बुंनो हायो जे बे मबेइल बाहायनाया जों ओ जोंनि सायाव जायो बेबायदिनो जोङो मबेइलजों जोङो गोबां ओ गियानबो जों आरजिना लानो हायो आरो बेबायदिनो मबेइल जों जोङो गावखौ नस्थ'बो खालामना लानाय जायो औ मबेइलजों माबायदि गियान आरजिनो हायो होनोब्ला जोङो गुगोलाव जोङो जोंनि रोङिखौ जोङो नायनानै जोङो गियान बुथुमनो हायो सोलोंनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां नुयि जायगाफोरखौ जोङो मबेइलनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो।
औ नुनो मोनो औ
जोङो नायनो हायो बेबायदिनो जोंनि गोबां हाबाफोरखौ माने जोङो मबेइल गेजेरजों जों मावनो हायो।
औ
आरो बे मबेइलजोंनो जोङो दिनै गोबां जोंनि नांगौ। ओ मुवाफोरखौ बेसादफोरखौ जोङो ओ माने बिहरनानै जोङो अर्डार होनानै बेफोरबायदि जों खालामनानै जोङो औ लानो हादों ओ बेयो मबेइला जोंनि थाखाय हेल्पफुल आरो जोङो गोजान गोजान जायगायाव थानानै-थानानैब्लाबो जोङो जोंनि न'खरजों जोंनि बिमा बिफाजों जोंनि ओ लोगोफोरजों जोङो रायज्लायनो हानाय। जोङो जोंनि मोखांखौ नुज्लायनो हानाय बायदि जोंनो सुबिदा जोङो मोननो हादों। मान सिं गोदो आबै आबैमोनि जाय समाव बेबायदि मबाइलनि बेबायदि गैयामोन आरो बेबायदि सु सुबिदा गैयामोन गोदो लाइजामनि गे जेरजोंसो बेबायदि बाथ्राफोरखौ जों फोरमायलायनो गोनां जायोमोन बेबायदिनो बे लाइजामखौ सहैनायाव बेबायदिनो ह प्तासे हप्तानै बेबायदिनो गोबां सम लानाय जायोमोन ना थाय दानि मुगायाव मबाइलनि गेजेरजों जोङो से सेकेणडावनो जोङो बेबायदि रायज्लायनानै आरो मोखांखौ जोङो बिदि नायज्लायनो हानाय बेबायदि जोङो जाबाय औ। आरो बे मबाइलजोंनो दिनै गोबां सु बुङा गावखौ नस्थ'बो खालामनानै लानो हादों। होननानै लादों औ। मबाइलनि गेजेरजोंनो।
औ औ। माने सात्र' माने स्टुडेन्टफोराबो माने सात्र' साथ्रिफोराबो मबाइलजों अनलाइन क्लास खालामो दाना ओमफाय बिजाबबो फरायो। आरो माने बे मबाइलजोंनो गि गुदि गियान गियानबो मोननो हायो।
औ नोंगौ।
औ। लो ओम दाना थ' नै माने मास्टारफोराबो माने गोदोथ' बे अलाइ अनलाइन क्लासबो लायामोन दानाथ' नै मास्टारफोरा माने क्लास माने भेकेसनफोरबाबो माने ओ अनलाइन क्लास माने क्लासाव फो-फोजोब फोजोबनो हायैफोरखौ माने दाना अनलाइन क्लासावबो माने फोरोंहरो आरो।
औ नंगौ।
मबाइलजोंनो माने गासि खबरखौबो मोननो हायो।
औ।
लोगोजों लोगोबो लोगोजों लोगो डिसकास खालामनोबो मबाइलजोंनो हायो। गोदो गोदोथ' बिदि हायामोन माने गोदोथ' बिदि जेबो डिसकास खालामनाय माने माने सोरनाबा प' मबाइल थाबा सोरनिबा न'खराव मबाइल थायामोन सोरनाबा नेटनि इसु थायोमोन बिदिमोन आरो गो गोदोनि दिनाव दानाथ' माने नेट फोर माने गासिबावबो क्लियारलि नांजोबो ओमफ्राय आरो माने आरो खा खा खायसेनि न'खराव माने नेट गैयाबाबो माने गाव सोर माने अवाइफाइफोर बिदि बाहायनाय बाहायनानैबाबो मबाइलखौ सालायो आरो।
औ नंगौ। आरो बे नोंथाङा बे कम्पिउटार बे कम्पिउटारनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
कम्पिउटारनि सोमोन्दै माने?
कम्पिउटार।
कम्पिउटारनि सोमोन्दै माने
औ माबायदि मा कमपिउटारा मा बेफोर खौ जैङो मा मा हाबायाव जोङो बाहायनो हायो?
ए क-कम्पिउटाराबोथ' औ कम्पिउटाराथ' हमना ला कम्पिउटारखौथ' उन्दैयावथ' माने कम्पिउटारखौथ' बारा माने जि माने हायार स्टाडिसफोर खालामबा दा हमना ला एस बा डिग्रि ओफाय मास टार्सफोर खालामबाथ' बे कम्पिउटार माने लेपटपफोरा माने नांगौ जाना फैयो आरो जे माने इउनिपारशिथिफोराव माने फ्रेसेनथेसन थायो, सेमिनार थायो बेफोरखौ एटेन्ड खालामनो बेफोरनि पिपिटिफोर खालामनो थाखाय माने कम्पिउटारा लेपटपा माने जेरुरि जायो आरो देरबा माने उन्दैयावथ' माने उन्दैयाव माने एसे बेसिकखौ एसे। फोरोंना थाबानो जायो माने स्कुल फोराव फोरोंनाय मान बिदि बिदियानो जायो आरो खिन्थु देरबा माने। कम्पिउटारा मान जोंनि थाखाय नांथारगौ आरो।
औ
कम्पिउटारखौ माने रोंना थानाया मोजां। आरो बेनि सार्टिफिकेटखौबो माने जोंनो माने माने लाइफआवनो नांगौ बायदिखा। आरो माने माबा मोनसे गभार्मेन्ट जबफोर एप्लाइ खालामनोबाबो माबाबाबो माने कम्पिउारनि सार्टिफिकेखौांगौ आरो कम्पिउारा माने रोंनानै। थानाया मोजां आरो। कम्पिउटार क्लासफोर लानानैबाबो माने रोंना थानाया साबसिन आरो।
औ नंगौ। बे कम्पिउटारा जाबाय बेखौ जोङो कारेन्टजों जोङो चार्ज होनानै कारेन्ट जों इउस खालामो जोङो बेखौ ना नङा होमबा?
औ औ
औ बे कम्पिउटारनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां खामानि मावनो हायो।
औ गोबां खामानि मावनो हायो औ।
आरो बे कम्पिउटारजोंनो जोङो बेबायदि रायज्लायनोबो जों हायो नङा होमबा?
औ हायो औ
बेबायदिनो दानि मुगायाव बेफोरो जोंनि थांना थानाय बेलायाव बेफोरखौ जोबोद गोनां जायो नङा होमबा?
औ जायो औ।
आरो
मबाइल हा
आरो नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हाबावगोना?
औ औ मबाइलनि बारैखौनो फोरमायबावनोसै आं माने मबाइल मबाइलाथ' माने मा मानसिखौ गाज्रिबो खालामो मोजांबो खालामो माने बांसिन मबाइल खौ मानसिया माने ससियेल मिडिया आव बांसिन माबा माबा थायोबा माने बाहायोबा टाइम टाइमा माने लस जायो आरो माने बांसिन ससियेल मिडियाखौ बाहायबाय थाबा ओमफाय माने लेखा फरायनाय गुगोल बा ए आइ बेफोर माने एसे जिपिटि बेफोरनि थाखायल' माने स्टुडेन्टसफोरनि माने जाय फरायनाय साथ्र'फोरनि थाखाय माने बिदियावल' मोजां आरो ओमफ्राय
बांसिन गेमफोर गेलेनाय मानाय बेफोराव माने बांद्राय फनखौ इउस खालामबा माने मानसिया माने गाज्रि जालाङो आरो।
औ नंगौ।
नोंथाङाबो माबा बिदि ससियेल मिडियाआव माबाफोर भिडिअफोर नोंथाङा माने मा एप्सखौ माने बांसिन बाहायो ससियेल मिडियाआव
ससियेल मिडियाआव आं बेखौथ' फेसबुक। आरो इउटुब बेखौ आं बाहायनाय जायो।
औ औ नोंथाङा माबाफोर फेसबुक पेजफोर खुलिनायफोर बिदि माबा मोनसे दं नामा?
बिदिथ' गैया ओरैनो जास्ट आङो फेसबुक खुलिनानै बेबायदिनो औ। आरो
बे ओ बिदिनो नोंथांमोननिखैजा सोरबाफोर माने बिदिनो गेमफोर गेलेनानै बा माबा बांद्राय माने फनखौ इउस खालामनानै माने मायबाफोर जानाय बिदिफोर दं नामा सोरबाफोर?
बुंनो थाङोब्लाथ' बिदि गैया नुनो मोननाय जायाखै।
औ औ औ औ।
नोंथांमोननिथिं?
जोंनिथिंजाय माने बिदिनो ओ मेट्रिक होनो माने होनो नागिरनाय स्टुडेन्ट मोन आरो माने बियो ओ माने बियो बिराद माने बे पाबजि होननाय गेमा बेखौ माने बिराद गेलेबाय थायोमोन आ रो ओमफ्राय बे गेलेबाय थानायावनो माने माने फनखौ बिमाया लाना दोननायावनो माने बियो उनाव माने एगजामखौनो होआासै माने सुइसाइदसो जाबाय आरो।
बिदिबाथ' जोबोद दुखुनि बाथ्रा।
औ औ।
औ। दे बिदिब्ला बे मोनाबिलि समाव नों थांजों मबाइलनि सोमोन्दै जोङो सावरायनानै ओ आं मिथियैफोरखौ नोंथाङा जे मिथिहोबाय बिनि थाख खाय हामबायसै दा बे समाव जोंहा समाबो जाना फैबाय। औ बिदिबा जोङो दोनथ'लायनोसै ना। गोजोन्थों।